खोनादोंना नोंथाङा?
खोनाबाय। औ औ हागोन हागोन। औ औ जागोन औ औ औ। बिदिब्ला आं फोरमायसै। ओ दानाय लुनाय होनोबाथ' मानि जोंनि बर' फोरनि मोनसे माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर'निल' नंला बे माने जोंनि ट्राइबेलफोरनिनो मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मा होनो बिदिखौ मोनसे बाहागो आरोखि नोंगौ दानाय लुनाय होनोबाथ' जों माने गोबां रोखोमनि दानाय लुनायखौ बुजियो जेरै ओ गोदोनि दिनाव ओ गाननो थाखायबा दानि दिनावबो आरोखि जोंनि बर' हिन्जावफ्रा माने दख'ना दानाय अ नुनो मोनदों मोनो मोननाय जायो आरोखि ओ बिनि अनगायैबो जेरै हौवाफोरनि जेरै गानग्रा गामसा आ बेफोरखौ दानायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बिनि अनगायैबो माने ओ जोमग्रा होनोना औ जोमग्रााथ' नङा जेखौ होनो आर'नाइ औ बेफोरखौबो जों माने आखाइफोरजों दानाय फोरखौ जों नुनो मोनबा औ औ नंगौ ओ बेफोरनि बेलायाव माने गोदोनि समावहाय माने बिदिनो ओ दानि बादि इसिबां मानि ओ आगजुफोर जायखौनो ओ ओ उइभिं सेन्टाराव दा जायखौ इउस खालामो मेसिनजों दानाय मेसिनजों दाग्रा बेफोर बुस माबाफोरा बस फोरा मेसिनफ्रा गोदोनि समाव गैयामोन बेखायनो गोदोनि समाव बांसिन आखाइजों दायो जायखौ थार होनो ना मा होनो बेखौहाय औ बेफोरजों दानायफोरखौ औ बेफोरखौ जों दानायफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोखि औ दानाय ओ बेफोर दायो होमबा आं जा मोनथियो आंनि मोनथिनायनिफ्राय आं बेखौ बुंनोसै ओ जेब्ला ओ दखनाखौ दानायनि सिगां माखासे प्रसेसफोर दं दंग्रोयो आरोखि औ बिदिनो जेरै ओ बाजारनिफ्राय जों खुन्दुंफोरखौ लायबाय औ लायनानै बिदिनो ओंखाम मायदि बा ओंखामखौ रुनानै औ बिदिनो गेफे खालामनानै जों बेखौहाय माने ओ एसे ओ बेखौ मा होनो मिक्स एसे फुननानै होयो आरोखि माने बे बेखौ मानो ओंखाम बायदि होनाय औ बेखौहाय जेब्ला ओंखाम बायदि होखाङो अब्ला बेखौ एसे सान्दुङाव राननो थाखाय फोराननानै दोननाय जायो औ जेब्ला बेयो फोरान रानो फोराननाया अब्ला जों बेखौहाय ओ सोरखि होनो जायखौ ना ओ औ बेयावहाय आ सोनानै माने बेखौहाय मुस्रा मा होनो बिदिखौ सानाय जायो आरोखि औ मोनसे माबायावहाय औ थानाय जायो जेब्ला सायो अब्ला बेखौ जों मोनसे ओ सोंनो थाखाय जों अब्ला बे खुन्दुा रेडि जायो आरोखि सोंनो मान मोनसे बिदिनो दख'ना दानो थाखाय मोनसे प्रसेस आरोखि बेबो बिदिनो सोंनो थाखाय गोदोनि उनाव बिदिनो गामिनि लांगोना बा न'नि खल सिला जायखौ माइ मारा होनो बा माइ माइ लामनो बानायनाय जायो नैबेफ्राव मान मोनसे बै माबाफ्राव माने ओ मुसखाफोरखौ माने मोनसे मा होनो बिदिखौ मोनसे माबा लानानै मोनसे सोंनाय जायो आरोखि माने लारि लारि दै माने मा होनो बिखौ सोंनाय जाग्रोयो बिनि उनाव जेब्ला सोंखाङो अब्ला बेखौ माने नो खायनाय ना मा होनो बेखौ औ नो माने सनाय बे औ औ औ बेफोराव सोनाय माने माखासे प्रसेसफोरखौ बेजोंबो मान खालामनाय जायोना औ औ औ औ बिदिनो माने औ औ दा नोंथाङा ओ आंनि बुंनाय माने एसे सरजाबनानै बुंदो नामा
औ नंगौ बेबायदिनो दानाय लुनाय होनोबाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नङा होमबा जोंनि बर' समाजाव गो गोदोनिफ्रायनो जों दानाय लुनाय दानाय लुनाय दानाय लुनाय गोदोनिफ्रायनो जों बर' सुबुंफ्रा दानाय लुनाय दानानै जों गोबां सुबुं मानो जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो दानाय लुनाय होनोबा ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' समाजाव आथिखालावबो जों गोबां जि दानायखौ जों नुनो मोनो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ खुन्दुंफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायसो लानाय नुनो मोनोमोन मिथिंगानिफ्राय लानानै जोङो खुन्दुं बानायोमोन नङा होमबा नोंथां औ नंगौ
औनांगौ बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरा खुन्दुंखौ जोङो एसे खम खमैनो जोङो मा खम समनि गेजेरावनो गोबां बुरजा मोननो हायो नङा होमबा नोंथांं गोदोनि सुबुंफोरा खुन्दुंफोरखौ मिथिंगानिफ्राय लानानै आरो मिथिंगानिफ्राय
लानानै बायदिसिना बेबायदिनो दाउ बिरनाय बेफोरखौ लानानै जोङो खुन्दुं बानायोमोन आरोना बेबायदिनो नोंगौ बेबायदिनो जोङो ओ दख'नायाव जि जोङो जा आगर एरखांगोन बेखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय लायो आरोना नोंथां
जेरै बैग्रि बिबार जेरै हाजो आगर जायखौ जोङो बर'नि बियाव आगर होननानै बेबायदिनो जोङो गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि
ना नोंथां नाथाय आथिखालावथ' जोंनिया दा बिगियानारि जुग सफैबाय नालाय नोंथां आथिखालाव गाैसै
आखोलालाव गाससिबो सुबुं माहारियानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो दाना गोबां सुबुंफोर
जि दानानै जोङो गोबां जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरोना बेबायदिनो बर' सुबुंफोरनि बेलायावबो गोबां बर' सुबुंफोरा जि दाननानै गोबां जिउ खुंबोदों आरो जिखौ दानानै जोङो गोजान गोजान गोजान गोजान जायगायाव जोङो बेफार फालांगि खालामनायखौ नोंनो मोनदों आरो ना नोंथां बे बायदिनो गोजान गोजान जायगायावबेफार बेलाइ खालाम जोङो गावनि।
गावनि नांगौ जानाय बा न'खरनि नांगौ जानायखौ सफुंनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां? औ बेबायदिनो जोंङो आथिखालावथ' अनलाइन
नैथों बेबायदिनो जि दानानै जोंङो गोजान गोजान जायगायावबो फानहरनानै गोबां रां खामायनो हा-हानायखौ जों
औ औ नंगौ औ नंगौजानाय न मोनसे नङा होमब नों गोदो गोदायथ' जोंना मा मेचिन गैयामोन नालाय
गैयामोनबा जोंङो आखायजोंनो दानानै गोबां ओं गोबां जि दां आखाइ-आखायजोंनो दानानै जोंङो गोबां सम लायोमोन आरो जि गांसे।
जि गांसे दिहुननायाव नाथाय आथिखालाव मेचिन जायखौ जोंङो सि दाग्रा मेसिन होननानै बुंङो। औ जि बेबायदि मेसचिनाव जोंङो मा जिखौ दानानै गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां बुरजा जि दानानै जोंङो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नंगौ नंगौ औ नगौ बेबायदिनो जोंङो जि दानानै बर' सुबुंफोरा गोबां जिउ खुंबोनायखौ जोंंङो नुनो मोनदों नंङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जि दानायनि मुंङाव मोनसे मुंदांखा जाय दं औ औ नंगौ बेयाव गोबां बर' सुबुंफोरानो जि दानानै गाव गावनि जिउखौ खुं औ जोंनि
गोबां सुबुंफोरा बे कुवालकुसियाव गोबां खामानि मावनानै जि दानानै जोंङो जोंनि न
न'आव नांगौ जानाय जा बेसादफोरखौ सुफुंनो हादों आरो ना नोंथां औ नंगौ नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां बेबायदिनो आरो गावनि नांगौ जानायखौ जि दानायनि गेजेरजोंबो जों सुफुंनो हायो आरो ना नोंथां जि दानाया जोंनि बर'निनो मोनसे आंगो जायखौ जायखौ जोंङो एंगारनो हाया आरो बेबायदिनो जोंङो जि जि दानानै गोबां रां खामायनाय रां खामायनोबो हायो आथिखालाव थ' गोबां सुबुंफोरानो जोंनि जोंनि बे हाथाय बाजारावल' नंङा गोजान गोजान गोजान जायगायाव जोंङो फानहैनानै बनानै जों गोबां बेसेन मोननो हायो आरो टाउन सहरफोराव नोंथां नगौ बेबायदिनो जोङो जि दानानै बा गाव गावनि जिउखौ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ नगौ नोंथां ओनोल ओनसोलावबो बेबायदिनो जि दानाय औ बेबायदिनो जि दाग्रा जायगा दङ नामा नोंथां? औ ओ नंगौ औ ओ नोंथांङा जेरै जेखौ बुंदों बेयो थारैनो सैथो जोंनि ओनसोलाव जि दाग्रा बिदिनो बिदिनो ओरैनो मोनसे फेमास मोनसे माने नामदांखा मोनसे जायगाथ' गैया बिदिनो माने गामि गामि गावब गाव माने न'खरफोराव माने दानायखौ जों माने आं आंनि मेगनजों नुनो मोननाय जादों आरोखि लोगोसे औ लोगोसे बिनि मुं अनगायैबो माने अयभिंफोरावहाय माने दानायफोर बिदिनो माने बेफोरखौ माने गामि खाथि खालाफ्राव माने टाउनफ्राव माने बेफोरखौ नुनो मोननाय जादों आरोखि ओरैनोथ' बिदि बे नामदांखा मोनसे जायगा गैया बांसिनानो बिदिनो गामि गामि गामि दानानै माने न'खर न'खर दानानै बेफोरजोंनो माने जिउ खुंनायफोरखौ माने गावनि न'खरफोरखौ खांनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनाय। बेफोरजोंनो नुनो मोनो। नाय जादों आरोखि औ लोगोसे दाग्रायाबो खामायगोन। लोगोसे दाखांनानै दाखांनानै जाय बे दखनाखौ लांनानै बा गानग्रा जोमग्रा जिफोरखौ लांनानै फानहैगोन। बिसोरखौबो खामायनाय नुनो मोनो। नुनाय जादों आरोखि नोंथां। औ लोगोसे जोंनि बेफोरनि जिफोरनि मादाव जेरै जोंनि आरनाइ जायखौ जों जि आइ टेक मोननाय हिसाबै मोनबाय। औ बेफोरखौ जों माने मोनसे जोंनि सिनायथि हारिनि मोनसे भारताव नाय होमबाथाय माने सारा बुहुमावनो बा सारा भारतावनो माने बे बरफोरनि होननानै जों माने गुबुनफ्रा माने सिनायनो हायो आरोखि, जोंनि बर फोरखौ आरनाइनि दारै औ औ जायखौ आ आलासिहाय औ बाहायनाय जायो। औ औ औ होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जोब्बाय ना। औ नोंथां टाइम आबो जोंना जानानै फैनाय नङा होमबा नोंथां? औ औ औ बिदिब्ला जों रनायखौ दोनथनोसै नामा नोंथां? औ दे औ